हेलौ
हेलौ
औ खोनादो ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ दायो जोंना आ गोलोम बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो ओ माइ आ बाद गायनाय बोथोरा सौफैलायबाय। बिनिखायनो माइ आ-आबाद गायनायखौ नोजोर होनानै जोङो बे माइ आबाद गायनायाव जोबनायाव नांगोल जांख्रानि सोमोन्दै सावराय ना होगोन नामा एसे नोंथां?
हायो नोंथां
अ बिदिब्ला आं जागोरसै नोंथां
दे जागायदो
नांगाल जांख्राया जाबाय जोंनि मोनसे आ आबादजों थानाय रंजाथाइ फोरबो एबा आनसे आसार खान्थि होननानै बुंनांगोन आरो फोरबो नङाब्लाबो मोनसे आसार खान्थि बे आसार खान्थिखौ जोङो गोदायनिफ्रायनो ओ फालिबोनायखौ नुनो मोनदों मानोना बेखौहाय माइ गायखाङोब्ला जोङो जेब्ला बयबो सुबुंफोरा माइ गायनाय बोथोरावहाय माइ गायखांनानै जोङो ओ जेब्ला जिरायनो मोनसै अब्लाबो जिरायनो मोननाय समावहाय जोङो ओ बे फोरबो खुंनायखौ रंजायै बाजायै ओ बयबो लोगो नांनानै जाय जाय न'खरनि माइ गायदों दों आरो गामियारि माखासे सानै साथाम एसे एनै सुबुं लानानै जोङो दुब्लियावहाय माइ गायनायखौ नुनो मोनो बे बिदिनो बे माइ गायनायावहाय जोङो माखासे हाब्रुजों फुनलायलायनाय आरो फुजा बायदिसिना होनानै बाख्रि गायखननाय बायदिखौ नुनो मोनो बिदि बाख्रि गायखननाय माखासे गायखननायावहाय बुध प्रसाद होननानै ओ साहा सोनाब खनाजोंहाय माइखौ गायखननाय जायो बाख्रि गायखननाय जायो बाख्रि गायखननायनि गेजेरजों बे फोरबोखौ एबा बे आसार खान्थिखौ फोजोबनाय जायो बेहाय ओ जों माखासे जानाय लोंनायखौ नुनो मोननाय जायो बेहायनो बे बेदर ओ जौ लोंनाय ओंखाम जानाय न'खराव जाहोनाय बिदि खौ नुनो मोननाय जायो नोंथांमोननिजोंहाय बे नांगोल जां सोरखौ माबायदियैहाय ओ फालिनाय जायो
जोंनिजायबो बिदिनो फालिनाय जायो थेवब्लाबो एसे आलादा नुनो मोननाय जायो जोंनिजाय जेरैबायदि हेल
अ नोंथां खोनादों
अ जोंनि जायबो बिदिनो खालामनाय जायो जेरैबायदि ओ हाल जांख्राखालि ओ न'खरनि ओ
औ नंगौ नोंथां बिदिनो हाल जांख्रा खालियाव खोनादों नोंथां हाल जांख्राखालि
हेल'
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
अ दे फोरमायदो नोंथाङा खोनादोंना नोंथां हाल जांख्राखौ नोंथां नांगाल जांख्रा बुङोना
हेलौ
औ नोंथां
औ हाल जांख्राखौ जोंना ओ बिदिनो नांगोल जांख्राबो बुंनाय जायो औ। हेलौ। हाल जांग्राखौनो नांगोल जांख्राबो होनना बुंनाय जायो ओम बिदिनो ओ फार्स्टनिफ्राय गायै गायै जेब्ला ओ जोबथाहैयो माइ गायनाया बे सानखालि न'ख ओ न'ख ओ
नंगौ नोंथां बिदिनो जोंनिजोंबो नोंथाङा बिदिनो हाल जांख्राया ओ जेब्ला फास्तनिफ्राय गायै गायै गायनानै गायगोन अब्ला गायनानै जेब्ला माया जोबहां जागोन अब्ला बै खोथिया थोलि एबा एसे जायगा दोननानै बिदिनो दब्लायसे दब्लायनि जायगा दोननानै जोङो ओ माइ माइ आबादखौ एवनानै गायनाय जायो बै समावहाय माने जयै न'खरनि मानसिफ्रा गायनाय जायो बे टाइमावनो जेब्ला ओ माइखौ जोबगोन अब्ला गायनाय समावहाय अब्ला बेखौ ना हाल जांख्रायावहाय ज' ओ गलै बिदिनो साहा आरो ओरै सानजा खनाजोंहाय बाख्रि गायख'नानै दोननायखौ जों नुनो मोनो
बाख्रि गायखननायखौ मानि थाखाय गायनाय जायो
जोङो मोनसे सुबुं फोथायनाय दङ गोदो गोदायनि फ्रायनो ओ बाख्रि गायखनोब्ला ओ जाहैबाय माइआ मोनसे ओ जोंनि थाखाय जामुं बे जामुंखौ जोङो ओ जानानैनो जोङो जोंनि उदैखौ सुफुङो आरो बेखौ जोङो थि लाखिनाया जोंनि गोनांथि बिदिनो जेरै जों बाख्रियाव जेरै माइखौ दोनथुमो बेबायदिनो जोङो ओ माइखौ ओ मोजाङै जोथोन लानानै दोननाय बा फेहेरनो थाखाय जोङो बै बाख्रिखौ मोनसे फोथायनाय हिसाबै गायनानै दोननाय जायो जिहेथु माइयाहाय ओ मोजाङै गायखांदों खां बिदिनो ओ मोजाङै मोजां बै गायनाय माइफोरा मोजाङै मोजां जाथों साननानैनो जयै बाख्रि गायनानै दोननाय जायो मानोना बै बाख्रि माइखौहाय जोङो बाख्रियाव इयुनावहाय मोजाङै थिनानै दोननानै जाहैनो हायो बेबायदिखौ बाख्रि गायसननाय जायो आरो बे बाख्रि गायसननायनि अन जायोबो नोंथां ओ जेब्ला ओ नांगाल जांख्रा जायो अब्ला बै नांगाल जांख्रायावहाय जोङो हाब्रु फुनलायलायनाय जायो हाब्रु फुनलायनाय बे हाब्रु फुनलायनाय सोमोन्दै नोंथाङा एसे मिथिगोन नामा मानि थाखाय हाब्रुखौ फुननाय जायो माने
बिदिनो औ बिदिनो ओ फासटनिफ्राय गायै गायै कसट' खालामनाया जोबो नालाय बे जोबथा सानखालि गो एसे रंजानाय लायो होननानै बेबायदि खोनानो मोननाय जायो। बेबायदिनो। नोंथांमोननियाव जेबा हाल जांख्राखालि जानाय लोंनाया माबायदि जायो।
जोंनिथिंजाय हाल जांख्रा जानाय खालि। ओ नयखर नखरै नखरै ओ बिदिनो जाय मानसिनि ओ न'खराव हाल जांख्रा एबा माइ माइ गायनाया जोबनानै नांगाल जांख्रा जागोन अब्ला बै समावहाय जोङो। गामिनि जेब्ला सानै साथाम मावग्रा सुबुंफोर एबा खामला लानानै बैफोर बैसोर मानसिफोरनो रां होनानै आरि होनानै जेब्ला। आ माइ गायनाया गायफुं जाजोबदों आरो बैसोर मानसिफोरखौनो साफा सानै गामिनि मानसिफोरखौ आ लिंनानै। आ जोबहानाय खालि बेदर आरो जौ आरि होननानै बिदिनो आलासि बायदि फुजिनानै जाहोनाय जायो बेहाय आ गासिबो जामुंआनो थायो जेरै ना बेदर दाउ गासैबो जामुंनि गेजेरजोंनो बेखौ जाहोनाय। फोरबोखौ फालिनाय जायो।
औ
बिदिनो जोंनि थिंजाय लो नोंथां बे हाब्रु फुननायनि सो ओ माबाया नोंथां होननाय बायदिनो ओ बेबायदिनो ओ नांगाल जांख्राखौहाय जोङो ओ दैज्लां बोथोरावहाय दैज्लां बोथोरनि जेब्ला माइ गाय एबादा जोबगोन अब्ला बे खालि फालिनाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ। बि ओ बिनिफ्राय हाल ओ हाल जांख्रा खालामनो थाखाय नोंसोरनि जाय माब माबोरै सुबुंफोरखौ लिंनानै जाहोनाय जायो? माने गायनाय फुनाय गायनाय फुनाय जोबखांनानै
नंगौ नोंथां बिदिनो जानाय लोंनाया माने गायखांनानै जाखांनानै बिदिनो जेब्ला नोङो फुङाव गायनानै फोजोबगोन अब्ला बे फुं सानजौफु समावहाय जयै लोङै जायै जानायखौ नुनो मोनो जोंनिथिंजाय ओ बिदिनो जोंनिया बिदिनो फुं समावहाय मानसिफ्रा थांनानै दुब्लियावहाय एसे गायोब्ला न'नि बिगोमाया थांनानै साहा बिस्कुट बिदिनो लांनानै हैगोरो आरो बिनि हैग्रोनायनि उनावहाय जेब ब्ला माइखौ गायखांगोन अब्ला सानजौफु समावहाय ओ न'खरनि ओ जा मानसिफोर माइ गायदोंमोन बे न'खराव थांनानै जाहैनाय जायो दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो फैफिननानै बेहाय न'खरावहाय जाफैफिननाय जायो आरो लिंनानै। माने बै सानखालि ओ जेब्ला ओ माइआ माइ गायनानै जोब्बाय जोबनानै बिसिना माइआ आरामनो ओ जाथों बिदिनो बयनो जोंबो गोरोबनानै थालाय लायनो हाथों बिदिनो सानलाय लायनानै बैयावहाय ओ बिदिनो लिलाय लाय नानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
बे जानाय लोंनायखौ दुब्लियावनो खालामनाय जायो ना न'खराव खालामनाय जायो?
नोङा नोंथांजोंना बे जानाय लोंनायखौहाय दुब्लियाव खालायनाय जाया बेख खौ न'आवनो खालायनाय जायो नोंसि-नोंथांमोननिया जे जानाय लोंनायनि सायाव माबाफोर एसे ओ दं नामा माबा फोर नो
गोदो गोदाय बे जानाय हाल जांख्रानि जानाय लोंनायखौ जोंनि जाय दुब्लियावनो खालामनाय जायोमोन बिनि उनाव दा आथिखालाव न'आव लांनानै खालामनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जौजों लोगोसे ना बेदर बिदि ओ जोगोनारजों बिनिफ्राय मटर एवनानै होनायखौ मोनजानो मोनो बे हाल जांख्रायाव बिनिफ्राय सो ओ सोरबा हानायफोरनि न'खरा ओंखामजों बेदरबो जाहोनाय जायो।
नंगौ नोंथां
बेजों लोगोसेनो न'आव बानायनाय जौ गिसि जौ गोरान बेफोरखौहाय बाहायनाय ओ लोंहोनाय जायो। गा ओ जाय जाय फार्स्ट हाल एवजेननायनिफ्राय हेफाजाब होदों बिसोर सुबुंफोरखौ लिंनानै हाल जांख्राखालि ज'नो गासै खस्थ' खालामनायजों खालामनाय ज' जालायनाय जायो आरो बेबायदिनो बेबायदिनो हाल जांख्रानि जानाय लोंनाया जोबनानै थाङो
अ जोंनिजोंबो बिदिनो नोंथां जेब्ला जोबगोन अब्ला बिदिनो जौ बेदर आखायजोंहाय न'खरावहाय लांनानै जाहैनो मोनो जेब्लानिफ्राय आं माबानानै जोनोम जानानै नु जेनदों अब्ला बै समनिफ्रायनो जोंनि थिंजायनिहाय हरै जोंनि एरियाजोंहाय बिदिनो न'खरावसो लांनानै जाहोहैनाय नुनो मोन्दों बिदि दुब्लियाव जाहैनायखौ नुनो मोनाखै बिदिनो बेफोर सोलायनाया जोङो थासारिजोंनो जालांदों होननानै बुंनो हागोन नोंथां
औ
नोंगौ ना नोंथां बिदिनो आथिखालाव आबाद आबाद एवनायनि सायावबो जोङो बुंनो हायो मानोना बेफोर थासारिनि गेजेरजों आथिखालाव गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों गोदोनि जुगाव बर'फोरा मोसौ एबा मैसोजों दुब्लियाव हाल एवनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव गोनोखोआरि मुगा जानाय एबा सोलायबोनाय लोगो लोगोनो जोङो ट्रेक्टर एबा पावार टिलार बेफोरजों हालेवनायखौ नुदोंमोन नदों आरो माइ हानायनि बेला हायाव आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि बेलायावबो जोङो गोनोखोआरि आदबखौ बाहायनायखौ खौ आथिखालनि मुगाव नुनो मोनदों आरो आथिखालनि मु मुगायावहाय माइ गायग्रा मेचन बेफोरबो फैनायखौबो नुनो मोनबाय मानोना बैफोर मेसिन फोरजोंहाय जोंङो खम बिबां नि एबा खम समनि बिबांनि गेजेरावनो माइ आबादखौ गायनानै फेेरनो हायो अब्लाबो जों सुबुं माहारि दानिया जाबायदि गोसो होनानै गायो बैबायदि गोसो होनानै गायनायाव जोंनि माबाया साबसिन जायो होननानै आं सानो माइ गायनाया मानोना ओ गोखोनिआरि बे मिसिन बायदिसिना बसिनाफोरजोंहाय जोंङो गायोब्ला माइ आबादनि बै जा गायनाय अब्ला अबेबा अबेबा बेफोर थालांबो हागौ आरो मोजां जायाबो थानानांगौ मानोना जोंनि बर बर'फोरनि गायनाया मोनसे गेसें गुबुं बेफोर गायनायफोरनि गेजेरजों गायनानै जोंङो माइ आबादखौ मोजां रोखोमै मावनाय बेखौ गोदोनिफ्रायनो एक्सपिरियेन्स मोनबोनाय नालाय
औ औ नोंथां हेलौ दिनैनि जोंनि सावरायथ'नाया जाथ'सिग
नंगौ नोंथां समाबो जाबाय उनाव लोगो मोन नगोन होननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां दे